औ
औ हेलौ
अ खोनादोना
औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ नोंथांखौ ओ फन खालामनायनि गुबै थांखियानो जाबाय मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो थाखाय नोंथांखौ फन खालामनो हरनाय जादों ना हमनाय
औ जागोन दे नोंथां जागोन
ओ नोंथाङाथ' सावरायनो हागोन ना उदाङै दंबा
औ उदाङैनो दं नोंथां सावरायनो हागोन दे
ना हमनाय बुङोब्लाथ' जोङो आथ' जोंनि फक्रिफोराव थानाय ना हमना बालै जायनो थानाय ना हमनाय एबा ना सारनानै ना हमनाय बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा माबाफोर फाराग दङ होननानै सानो नामा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन माने ओ नोंथां बुंलांनाय जेरै ओ ना हमनाय बा ना सारनाय बेफोर माने ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला ना हमनाय आरो ना सारनाया ओ बेफोरनि गेजेरावथ ओ फाराग नुनो मोना नोंथां माने बेफोरखौ जोङो ओ जेब्ला ना हमनो थाङो ना हमनाय सारनाय बा बेयो एखेयानो जायो जेब्ला ना हमनो जोङो थाङो अब्ला जोङो दैमाफोराव थाङोब्ला दैफोरखौ सारनाय ओमफ्राय बिनि उनाव ना हमनाय बेखौ बेखौनो बुंनाय जायो नोंथां बा बिदिनो होनजागोन नोंथां माने बेफोर बियो फाराग गैया नोंथां
अ ओमफ्राय बे ना हमनायनि गेजेरजों हथाद गोबां मानसिफोरा गावनि जिउखौबो दैदेनलांगासिनो दङ नखर संगासिनो दङ होननानै नो नोंथाङा सानो नामा
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलफोरावबो नुनो मोनो मोनो जे ओ गोबां सुबुङानो माने ओ बिदिनो दैसा बा दैमाफोराव बा फुख्रिफोराव ना फिनानै बा हमनानै बेफोर नाखौ जोङो ओ जों ओनसोलनि सुबुंफोरा फान फानहैनानै बाजारफोराव फाननानै बेफोरनिफ्राय रांखावरि खामायना जिउ खुंबोनायखौ नुनो मोनो नोंथां
आरो
औ बुंनाय नोंथां
अ बे ना हमनायनि गेजेरजोंनो खायसे खायसे न'खरफोरा न'खरखौ सोलिलांदों होननानै जों साननो हायो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
उम ओमफ्राय दे नोंथाङा बुंजागोन दे
अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदिथ' जाखायो नङा नङा होनब्ला नोंथां जे रांखावरिनि थाखाय ना फोरखौ हमनाय जायो
उम
औ अब्ला अब्ला नों नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंसै आं जे नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलाव माने ना हमनायाथ' जाखायो अब्ला बे ना हमनाय समायाव जाफोर आइजें बाहायो बेफोर फोरनि मुंफोरखौ बा जा मा मा ना मोनो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां औ ना हमनायाव सरासनस्रायै जोङो जे नङा होमबा नोंथां बाहायो
नंगौ नंगौ
बिदिनो ना सारनायफोराव जोङो जेखाय अर्थाथ ना गुरनायावबो जेखायखौनो बाहायो ओमफ्राय ना सारनायफोरावबो नायखौ होबथानो थाखाय जोङो मुस्रि एबा जेखाइ बेबायदि बाहायो
औ नंगौ नंगौ
बे ना हमनायाव खायसे खायसे बिलोफोराव ना हमनायाव जोङो गिदिर गिदिर बे जायखौ जों आवथार होननानै मोनथियो गोलाव गोलाव जे आरो बिदिनो बे हाखरफोराव सारनाय ओ एसे दै सानायाव सारनाय बेखौ आस्रा जे आरो जेंगाय मुसारि बेबायदि बायदि बेबायदि ना हमग्रा ओ बेसादफोरखौ लानानै ना हमग्राफोरखौ जों हमनाय नुयो। आरो नाखौ लानो थाखा खाय खबाइ नंङा होनबा मैनलि जोङो खबाइ बाहायनाय जायो आरो गोबां ना मोनोब्ला हयथ' खबाइनि सोलाय जोङो ओ थांफा एबा हालदै बायदि बाहायनाय नुयो आरो बेनि अनगायैबो बे ना ओ गोबां मोनोब्ला एबा बुरजा मोनोब्ला बे नाफोरखौ जोङो बाजारसिम लांनानै फाननायनि गेजेरजों न'खरनि रांखान्थिखौ सोलोंनायनि अनगायैबो ओ जि न'खरनि ओ गोनांथिफोर बेबायदि बायदि बायदि मुवा बेसादफोरखौ जोङो ना फाननानै नुनाय रांजोंनो बायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नों नंगौ नोंथां
औ उम ओमफ्राय आं नोंथां नाव मोनसे सोंथि सोंनि नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो बे नाखौ ओ आबाद हिसाबै ओ जेरैबायदि गिदिर गिदिर बिलो बा फुख्रिफोराव बे ना फैयो नामा नोंथांमोनै ओनसोलाव? नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन ओ जोंनि ओनसोलावथ' ओ बिदि माने बिलोफोराव बा गिदिर गिदिर ओ दैफोराव बिदि ओ नानि आबाद मावनायखौथ' ओ नुनो मोना नोंथां। ओ जोंनि ओनसोल ओ ओनसोलाव बिदि ओ बिदिनि अनगा फुख्रिफोरावसो नाफोरखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो नोंथां। बे फुख्रि फोरावनो नाफोरखौ फिसिनानै बेनिफ्राय नाखौ बोखांनानै ओ जों फाननानै बिनिफ्राय रांखावरि खामायनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां जोंनि ओनसोलाव ना? औ दा बि
बे नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो मा मा जातनि ना एबा मा मा रोखोमनि ना मोनसोयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावथ' गुबैयै गोबां रोखोमनि नाफोरखौ मोननो थाङो जेरै नास्राय ना बामि ओ खुसिया ओ ओमफ्राय खोथिया ओमफ्राय फिथिख्रि बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आरो एम्फौफोरनि गेजेराव गांजेमा एंख्रब खांख्राइ बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि एम्फौ आरो नाफोरखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां।
एम्फौफोरनि गेजेराव जेरै ए फुख्रि गांजेमा खांख्राय बेबायदि एम्फौफोरा दासिमबो नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव गोबां दङ नामा? जेराव गोबां जायगायावनो दिनै दैनि आंखालाव बेबायदि एम्फौफोरा ओ गोमालांनायखौ नुनो मोनदों नोंथां। दा बे एमफौफोरानो बिथांमोननि जायगायाव गोबां दङ होनना नोंथाङा सानो नामा?
औ माने नोंथां ओ जोंनि साना माने जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि एम्फौ एनलानि ओ अनजिमाया खमायलांगासिनो नोंथां बे गांजेमा एंख्रब बेफोर ओ एम्फौफोरखौ माने जोंनि ओनसोलावबो ओ मोननो थांबांला नोंथां माने दैसा दैमाफोरावनो सिगाङावबा बे फोरखौ दैमा-दैसाफोराव खादाजों गुरबानो बा बिदिनो बिलोफोर हमबानो दैसाफोर सार बेफोरखौ मोननो हायोमोन दा दानि जुगाव। ओ माने बेफोरबायदि एम्फौ गांजेमा एंख्रबफोरखौ बारा एसेबां नुनो मोनला नोंथां।
औ औ। अब्ला जों बुंनो हायो। बे बायदि एम्फौ फोर लासै लासैनो जोंनि गेजेरनिफ्राय ओ खमायलांगासिनो दं एबा गोमालांगासिनो दं होननानै नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
बेबो मोनसे जाहोन नामा नोंथां। बे बायदि हुफ्रा गोमालांनाया दिनै हालखौ जिहेथु ट्रेक्टरजोंसो एवनाय जायो। बे ट्रेक्टरजों एव नायाव गोबाङानो थैलाङो सङो होननानै जों सानो ना ओमफ्राय नायानो जा गांजेमायानो जा एंखरियानो जा बायदि बायदिया थैयो। थैनायखौ जों नुनो मोनो हयथ' आरो बेनि अनगायैबो जों आबाद खालामनायाव बे ओ ओ जेरै हासार बाहायनाय मुलि बाहायनायफोरखौ नुदों बेफोर बेफोरनो मोनफा मोनफा बे एम्फौखौ जोबलांनायनि गाहै जाहोन होननानै जों सानना लानाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
दा बा बे ना फिसि फिनायनि बेलायावनो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदिनो हानजा लायै हानजा सेंग्राफोरा ना फिसिनाय ना फिसियो नामा नोंथां।
औ माने ओ जोंनि ओनसोलावथ' बेफोरबायदि माने सेंग्रा सेंग्रा बिदिखौ नुनो थाङा नोंथां सेंग्रा हानजाफोर ना फिसिनाय बेफोरबायदि नुनो थाङा। माने जोंनि ओनसोलाव ना फिसि फिनाय होनना बुङोब्ला ओ न'खरनि खनायाव फुख्रि थानाय बा ओ‌ दुब्लि बारि गेजे जेराव न'खरनि हायाव फुख्रियाव फिनाय बेफोरखौसो बुंनाय जायो नोंथां। माने बिदि हानजा लायै हानजा ना जमा जमा फिसिनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां
अ थिगैनो दं नोंथां जेब्ला नोंथांजों सावराय माने गोबांखौनो जोङो मिथिलायबाय नङा होमबा थां दा अब्ला जिखिनि सावरायनायनि आयदानि सम बेबो जोबना फैबाय नोंथां बेयावनो दोनफानोसै
औ दे जागोन दे नोंथां औ